नोंथां
औ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दं नोंथां
नोंथां फ्रिनो दं नोंथां
औ आङो नोंथांजोंहाय आबहावा गुबुंले जानायनि सायावसो सावरायनो होननानै कल खालामहरदोंमोन नोंथां
औ हागोन नोंथां
औ बिदिब्ला नोंथाङा जाहैग्रोदो ना आं जागायग्रोनो नोंथां
आंनो ससे जागाय गोनोसै नामा नोंथां
जागोन दे नों
आ आ आबहावा गुबुंले जानाय नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथा
आबहावा गुबुंले जानाय होनोबाथ' जोंनावहाय गोबां रोखोमनि माने माखासे माखासे माखासे गोबां माबानि जाउनावहाय जाउनावहाय आबहावाया गुबुंले जायो नङा होनबा नोंथां औ जेरै ओ औ बिफां लाइफां दानफायनायनि सायावबो बिफां लाइफां दानफायोबा जोंहाहाय आबहावाया गुबुंले जायो बिनिफ्राय दाखोरफोर दैफोराव मैला मैथा गोराबो गुबुंले जायो हा गेब्रोंनाय बेबायदि नङा होनोमबानो ओमफ्राय गिबियावनो आङो बिफां लाइफां उम दानफायनायनि जाउनाव माखासे गुबुंले जानायफोरखौ आङो फंसे होग्रोनोसै बे दा गिबियावनो ज जोंनियावहाय आबहाव जोंनि आबहावा होननानै बुङोब्लाथ' जोंनि बुहुमाव थानाय बिफां लाइफां जिब जुनार दैमा दैसा एम्फौ एनला गासैखौबो लानानै आ जोङो आबहावा होननानै जोङो नङा होमबा नोंथां दा बिनिफ्राय गिबियाव जोङो आबहावाखौ माबोरै रैखाथि खालामनो हागोन आरो मा मा गुबुंले जानायनिफ्राय जों माबोरै रैखाथि मोनगोन बेखौहाय आं बुंथिनोसै नोंथांमोनहा जेराव बार बार गुबुंले जानाय जेराव माखासे जोंनि ओनसोलफोरावहाय बिफां लाइफां हाग्रा बंग्राखौ दानफाय जानाय माखासे सावस्रांनानै फोजोबनायाव जोंनि जिब जुनार दाउसिन दाउलाफोराहाय माने थानो जायगा मोना आरो बिफां लाइफां सावनायनिफ्राय जोङा माखासे जोङो बिफां लाइफांनिफ्रायनो जोङो अक्सिजेन मोनो नङा होमबा नोंथां
नंगौ नोंथां औ
दा बिफां लाइफां थायोब्लासो जोंनि माखासे बै जे गिदिर गिदिर ओ कलकारखानानिफ्राय ओंखारनाय माखासे गेस माखासे उखुन्दैफोर गय बिफाङा बोनानै लायो
माने बिनिफ्राय जोंनो मोज मोजां रोखोमनि जोंनो मोजां अक्सिजेन होयो आरोना बिफांनि बिलाइफोरा दा बेफोरखौ जोङो ओ मिथिसेयावबो जे फोजोबस्राङो बा दानस्राङोबा जोंनियावहाय माखासे बै कलकारखानानिफाय माखासे गेसफोरा गाज्रि उखुन्दैफोरा जोंनियावहाय जोंनियाव जोंनो जों हाबोब्ला जों बेखौ गेसखौहाय जोङो हां लानांगौ जायोब्ला बेमार आजारफोरा जोंनाव सोमजियो आरोना
औ नोंगौ नोंथां
बिनि बिनि थाखायनो जोङो बिफां लाइफां दानफायनायनिफ्राय गोजानाव थानांगोन नङा होमबा नोंथां गिबियावनो ओ बिफां लाइफां मानिबा जाउनाव नोंथाङा जेनेब्ला फांसे बिफां दानफायबाय बा मानिबा जाहोनाव दानफायफ्लांबाय बिनि थाखाय जोङो आरो फिन खेबसेबाव जोङो जि था बिफां गायनांगोन नङा होमबा थां अब्लासो जोंनियावहाय ओ अब्लासो जोंनियावहाय माने आबहावायाहाय दिदोमै मोजाङैनो थागोन आरोना बिफां लाइफां थायोब्लासो जेराव जोङो बिफांफोरनिफ्राय जों साया सायख्लुमाव जों थानो हागोन माखासे साननि बिदुं वार्मिं जेनाखि गरम अभारद्राय गरम जायोब्ला बिफांनिफ्राय जों बार लानो हायो अब्लासो जोङो
अब्लासो आबहावायाहाय गुबुंले जानाय नङा आरो बिनिफ्राय आरो बुंनो थांबावो जे माखासे सोदोबफोरनि थाखाय गारि मथर खारनायनि जाउनावबो जों आबहावायाहाय गुबुंले जायो सोदोबा मा साउन्ड पलिउसन जानाय जानायखौ जों नुनो मोनो आरोना जेराव सहरफोरावहाय गिदिर गिदिर मथर गारि गिदिर गिदिर बक्स दिसे दामनायनि जउनावहाय जोंनि आबहावाया गुबुंले जायो आरो जेराव उम लोंग्रा दैखौबो जोंङो गोग्गोनागोन नङा होमबा नोंथां। लोंग्रा दैफोरखौ जोंङो दुगैनाय दै दैसानि दैफोरा गोगो थायोब्लासो जोंनियावहाय माने आबहावायाहाय गुबुंले गुबुंले जानाय नंङा आरोना माखासे जोंनाव दैफोराव। जेराव मेराव गेसाव गोफोन गारोब्ला माने जोंनियावहाय। बेमार सोमजिगोन नालाय आबहावा बेहाय गुबुंले जायोब्ला जोंनियावहाय बायदि रोखोमनि बेमार सोमजियो नंङा होमबा नोंथां। दा जों बेनिफ्राय गोजानाव थानांगोन जोंङो बै गेसाव गोफोनफोरखौहाय ओ माखासे जेराव मेराव दैयाव गारालासे माने डासबिनफोराव सोनानै दोनोब्ला जोंनि दैफोराहाय माने साफा जागोन। आबहावा गुबुंले जानायनिफ्राय जोंङो रैखाथि मोनगोन आरो लोंग्रा दै जेरावहाय जोंङो माने गोगो दै गोगो लोंग्रा दै लोङोबासो जोंनि देहायावहाय जेबो साग्लोबसारनाय हानाय माने बेराम। बा बिगुरनि बेरामफोराहाय सोमजिनो हानाय नंङा, नंङा होमबा नोथां।
औ नोंगौ नोंथां थारैनो।
बेबायदिनो गोबां रोखोमनि मालायजों सांग्रांथि जानांगोन आरो ना? बिनि सायावहाय। दा नोंथाङा आबहावा गुबुंलेनि सायावहाय एसे फंनैसो बिबुंथि होदो नामा नोंथां।
औ जागोन नोंथां आबहावा होनना।
औ नोंथां आबहावा होनबाथ' जों बुजिखानाय नङाहोबा नोंथां। नोंथाङा खोन्थाना लाखाबाय आबहावा होना बुंबा जों बेखौनो मिथियोदि। जोंनि सोर गिदिं थानाय बिफां लाइफां। दैमा-दैसा, हाजो-हाला, नंङा होमबा नोंथां। गसिखौबो लानानै मोनसे आबहावा जायो आरो। दा बे आबहावाया गोबां रोखोमनि गुबुंले जानायखौ जों नुबाय थानो मोनदों जेरै- दै गुबुंले जानाय नंङा होमबा नोंथां। नोंथां हा गुबुंले जानाय बार गुबुंले जानाय। बा सोदोब गुबुंले जानाय नंङा होमबा नोंथां बेनिनो गेजे जेराव आंङो माखौ बुंनो सानदों ओ दै गुबुंले जानायखौ एसे बुंना होग्रोनि आरो नोंथां।
गुबुंले जानाय होनना बुंब्ला जों मिथिखायो नंङा होमबा नोंथां, नोंथांआनो एसे फोरमाय दा मा जालांखो। ओ थारैनो समजों ओ लोगोसे सुबुं अनजिमाया। बारायदों नंङा होमबा नोंथां।
औ।
सुबुं सानखोआ बारायनाय लोगो लोगोनो मा जादों नांगौ मुवाफोरा। गोबांनिफ्राय गोबांसिन नांगौ जादों जायनि जाहोनाव जोंनि ओनसोल। हरावमा जादों गोबां कलकारखानाफोर। गोबां गिदिर गिदिर कम्पानिफोर इन्डास्ट्रिफोर। लुनांगौ जाना फैदों नंङा होनोमबा नोंथां दा बेफोर गासिबो। सुबुं अजिमा बारायनायनि थाखायनो नंङा होमबा नोंथां मानो होनोब्ला। सुबुं अनजिबानो जानाय आदार नांगौ गाननाय जोमनाय नंङा होमबा नोंथां थानाय। औ गारि मथर सालायनो थाखाय गोबां थावनि गोनांथि जादों। दा बेफोरबायदिनिफ्राय कलकारानिफ्राय ओंखारनाय माखासे। ओ मा होनना बुंङो बेखौ जाबोर मुवाफोर नंङा होमबा नों थां जाबोर मुवाफोरखौ मा खालामो दैफोराव डायरेक्ट जोंनि मानसिफ्रा हरो आरो खेबखुसेनो दैमाफोराव
उम
दैमाफोराव खेबसेनो हयो हरो आरो मा जायो आरो बि नोगोरफोराव सोहोरफोराव मा खालामो हटेल थटेल बिदिनो गिदिर गिदिर माबाफोर गैया होमबा नोंथां बिल्डिं थिल्डंफोर न' गिदिर गिदिर लुनाय दा बेफोर नि गासिबो ओ गनाय दैफोर गनाय गाज्रि बेसादफोर नङा ओमबा नोंथां बेफोर गासिबो दैमाफोराव हरो आरो जोंनि मानसिफोरा दा मा जानोसेै बेफोरावनो दैफोरा जोंना लेथ्रा जानोसै आरो दा जेरै जोंना बुंनो थांङोबा मोनसे ओ उम दिल्लीनि मोनसे दै नंङा होमबा इयमुना दै नंङा होमबा नोंथां? नोंथाङाबो खोनाबाय जानो हागौ दा बे दैया माबायदि ओरैबायदि गुबुंले जाबाय। दा बेफोरबायदि दिल्ली होननानै बुंबाथ' जों मिथिखायो गोबां गिदद मोनसे सिपटि नङा होमबा नोंथां जायखौ होनो दिल्ली ओ इण्डियानिनो मोनसे खेपिटे दा बेयाव इ इयमुना दैया माने ओरैबादि लेट्रा जाय दैयाव माने दुगै थाव जाया खाथियावनो थांजाथावा नाफोरा थांना थानो हाला नङा होमबा नोंथां? गुबुंले जाजोब बाय आ जों बेफोरखौ नुनो मोनदों दा जोंनि ओनसोलावबो बेफोरबायदिया दै गुबुंले जानायखौ जोङो नुबाय थादों आरो आरो नोंथाङानो बुंदों बो फ्लास्टिक नङा होमबा नोंथां दाखोर- दाला नोंगौ नोंथां जेब्ला जोंनि मानसिफोरा मा जायो ड्रेनफोर दंग'फोर नङाबा नालाफोराव मा खालामो दैफोरखौ जेब्ला दै फैगोन फैग्रा जाय बे जायगाखौ मा खालामो बो फेद लानानै दोनजोबबो आरो जेनेबा फ्लास्टिक थास्टिक गारथे लानानै दोनो नङा ओमबा नोंथां? जेराव मोनो बेयावनो जोंना दा ओ दैै बथ'लफोरखौ गारस्रिनानै दोनो दा बेफोरनो मा मा
औ।
औ।
नङा ओमबा नोंथां बेफोरबायदि दै नालाफोरा जोंना होथेरलाबायनायनि थाखायनो मा जायो ओ दैबानाखौबो जों जानाय नुनो मोनो नङा ओमबा नोंथां मानो होनोबा दैज्लां बोथोराव स्पेसियेलि जोंनि आसाम ओनसोलाव गोबां अखा हायो बा जोंनि ओइ ओनसोलाव गोबां दै बाना जायो नङा होमबा नोंथां दा मा दै जेब्ला दै ज जायो अब्ला थांनो थाखाय जोंनो नालानि गोनांथि जागौ दैनो नङा होमबा नोंथां? ओंखारलांनो थाखाय अब्ला जुदि थुदि बे नालाफोरानो गोथेला होनानै थायोब्ला अभियासलि नङा ओमबा नोंथां? बै दैयाथ' नों थांनो हाला नालाय दा जों जेराव बेेराव बेयावनो बेथ' नोमलाबाय थासिगोन नङा होमबा नोंथांं? जायनि जाहोनाव मा जायो जोंनि सोहोरफोराव नोगोरफोराव एखेबारे न'खाव दै हाबलाबायसैब्रा नोंथां। माने थांग्रा लामा गैला नालाय
अ।
बेयावनो जमा दिमोल थानोसै। दा बेफोरबायदिखौ नुनो मोनबाय थादों आरो जोंनि ओनसोलावहाय अ ओमबा नोंथां आरो दंबावो गोबां जाहोनफोर दा बेफोरनि गेजेराव आं जेनेबा मा होनना बुङो जोङो दै गेबेंनाया माखासे मुलिफोरनि थाखायबो जादों नङा होमबा नोंथां? जों बे आबाद मावनायफोराव गोबां मुलिफोर बाहायो नंगौना नङा नोंथां? दा बेफोर दैया मा जायो मुलि बाहायनाय लोगो लोगोनो दैफ्रा माने लेथ्रा जायो गाज्रि जायो आरो ओमफाय बेयाव थानाय नाफोर नङा नोंथां। जायखौ जोङो ना होनना बुङो बेफोर नाफोरा माने थानो हायै जायो आरो। मुलि बाहायनाय थैदला बायनोसै थां आरो दैफ्राथ' नों दाबसे जायगायाव थायाना नङा होमबा नोंथां। बोहैद्ला लाङो नङा ओमबा जेराव माबा मोनो ओ हाखर मोनो जेरै लासै लासै बोहै खारला लांबाय थायो दा बेखौ बोहैनायजों लोगोसे ओ मुलिफोराबो गोसारलांफाबाय थानोसै दा बेफोरावबो नाफ्रा थैलाङो दा जों बेफोरखौ दै गेबेनायखौ नुबाय थानो मोन्दों आरो नोंथां। दा नोंथां जोंहा समाबो जाबायमोन नोंथां।
औ नोंथां समाबो जाबाय नोंथां समनि आंखाल। ओ नोंथांजों
नानै जोबोद गोजोन्नाय मोनबाय नोंथां।
औ नोंथांजोंबो सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां। गोजोनथोंसै बिदिब्ला।
औ दे एसेनोसै नोंथां।